नोंथाङा औ नोंथां औ नोंथां खोनादों। औ खोनादों नोंथां।
मोजाङै खोनादों ना
औ खोनादों दे
औ औ औ खोनादों नोंथां औ
औ
नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां सावरायनो थाखाय सम दंना
औ नोंथांसो सम सम दं दे
अ अ होमबा आयदाखौ लानोसैना नोंथां
औ
औ आयदाया जाबाय बैसागु बैसागुनि बागै आङो नोंथांजों सावरायनो नागिरदों
औ
औ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय जोंनि बर' सुबुंफोरा मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय एबा गोदान बोसोरजों सोमोन्दो थानाय बिदिनो गोजाम बोसोरखौ बारहोहरनाय बेबायदिनो मोनसे फोरबो फालिनाय जायोना बैसागुखौ औ औ औ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो सिगाङावनो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागुखौ मिथियोना नोंथां
औ
औ मोसौ मोसौ बैसागुखौ जोङो समाव सैथ्र दाननि जोबथा खालि संक्रान्ति खालि जोङो फालिनाय जायोना नोंथां औ औ जोङो बे स सं सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि फुङावनो जोङो मा खालामो फुङावनो सिखारनानै जोङो रायदों एबा बैग्रि बिबार लोखोना बिबार आरो खाथ्रि बिलाइ खाथ्रि बिबार बेफोरबायदिखौ जोङो लामानि दरखं एबा न'नि दरखं दरखङाव थेबना ला ग्रोनाय जायो आरोना नोंथां मोसौ बैसागु साननि जाहाथे गाज्रि गाज्रि माने गाज्रि मानसिफोरनि गाज्रि साननाय एबा गाज्रिफोरा माने हाब हाफैया आरो गोदान बोसोर जानाय समाव बेनिखायनो जों बेखौ थुनानै लागोरनाय जायो बेनि उनाव जोङो मोसौफोरखौ दैमाफोराव लांनानै थुखैनानै लाबोनानै एबा न'नियावनो दै खरफोरावनो दै लानानै दुखैस्रां लोबस्रां मोसौफोरखौ मा खालामनाय जायो फान्थाव एबा लावफोरनि माला खालामनानै जोङो मोसौफोरनो गानहोनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो दो एबा सारायफोरनि खिथुखौ हखनानै थालिर बिलाइयाव लानानै बेखौ हखना नै थाव गुबैजों एबा थाव गोथांजों बेखौ लागायनानै जोङो मोसौनि मोदोमाव एबा मोसौनि मोसौनि खाफालफ्रावबो फोथा थुनानै होनाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे औ गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनावदि मोसा लख्रा बिदि जोबनो गैयै दंमोनना बे फोरबोआथ गोदोनिफ्रायनो फालिबोनायना नोंथां औ औ जाहाथे बेफोरबादिखौ गोदोनि दिनाव माने मोसा लख्राफोरा माने गावसोरबा दि नुनानै बेफोरखौ मोसौ फिसाफोरखौ जानो हायामोन एबा गावसोरबादि नुनानै बेफोरखौ जायामोन बि बिनि थाखायनो बेखौ खालामनाय जायोमोन गोदोनि आबै आबौमोना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
औ औ औ बिनि उनाव जोङो मोसौफोरखौ मोसौफोरखौ जोङो आरोबाव जोङो संख्रिफोर एबा माइफोरखौ जोङो मोसौफोरनो जाहो नाय जायो आरो ना नोंथां खालि मोसौ बैसागु खालि बेनि उनाव जोङो मोसौफोरनि दुरुंफोरखौ हासनानै होनानै बे दिनखालि जोङो मोसौफोरखौ हगारनाय जायो आरो बेलासि सम हराव जोङो गोदान रोसि एबा गोदान दुरुं लानानै मोसौफोरखौ खानानै दोननाय जायो आरोना नोंथां बेलासि समाव आरो जोङो मोनसे मोनसे खामानि मानि मोनसे गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय नेम दंबावो आरोना जोङो बेलासि समाव जोङो मैगं बारिफोराव मैगं मैला एबा दुब्लिफोराव माने गामिनि हाग्रा बंग्राफोराव मैगं मैला नागि रनानै सेजौ से जायखिनि जाया जेरै खिफि बेन्दों लाफा सायख' आरोबाव दंबावो दाउ फेन्दा मानिमुनि बेफोरबायाददिखौ बायदिसिना ओ मैगं बिलाइ फिथाइ सामथायाइ खांनानै जोङो मोनाबिलि समाव बेखौ एवजानाय जायो आरो ना नोंथां जाहाथे गोजाम बोसोरखौ माने गोखा गोखैजों बिदाय हरनाय जायो आरो ना नोंथां नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलथिं आरो माबादायदि फालिनाय जायो बे संक्रान्ति दिनखालि नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि ओनसोलावबो जोङो बैसागु फोरबोखौ बिब्दियैनो फालियो आरो जोङो गोदोसो खोनादोंमोन आरो बैसागुखौ जोङो से दान फालियोमोन होननानै नाथाय दानि समाव बयहाबो समनि आंखालनालाय बेनिखायनो जोङो बैसागु खौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो जोङो औ बे स्नि सानखौ जोङो बायदि मुं होनानै फालिनाय जायो जेरैबायदि आङो मोननैसो बुंसै मानसिनि बैसागु आरो मो मोसौनि बैसागु बेफोरबायदि दङ आरो जोङो गिबियावनो मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो जोङो बे मोसौनि बैसागुखौ फालिनो थाखाय बेनि सानसे सिगांनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै बायदि मैगं ओ हालदै आरो लाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय बायदिखौ बुथुमनानै दोनफैखायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बैसानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव ओ जा बे लाबोनानै दोनफैखानाय लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो हानानै लाग्रोयो आरो जा सारायनि हांगार बेखौ जोङो लाइ बिलाइयाव द हननानै थाव गुबै लगायनानै बेवहाय मोदोमनि ओ बिखुङाव फोननाय जायो आरो जोङो बै सानखालि मोसौनियावल' नङा जोङो न'खराव थानाय बायदि जिब जुनार जेरै बोरमा अमा बायदिनियावबो फोननाय जायो आरो
औ औ
बेनि उनाव ओ जोङो मो म़सौखौ थुखैनो लांनाय जायो फुख्रि बा दैखरफोराव नङाब्ला दैमाफोरावबो थुखैहैनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला बिसोरखौ फोथाराव लाङो अब्ला जोङो हाखानानै लानाय लानाय फान्थाव बायदिसिना
औ
बिसोरनि मोदोमाव ओ सारनानै होयो आरो बुंथिबो लाङो आरो जोंनि खुगा बेखौ रोजाबै रोजाबै बेनि उनाव जोङो बै सानखालि बिसोर खौ फोथाराव ओ उदाङै हगारनानै होनाय जायो औ औ बै सानखालि जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय खायसे गोखा गोखै मैगंबो बुथुमनानै जानायखौ नुदों आरो जेरैबायदि दिंखिया फस्ला थालिर खान्थाल बायदि नुदों आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जों मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायखांनानै जोङो बिसोर फागा गोदानबो बावो आरो बेनि उनाव बिसोरनि मोदोम आरो गङाव थाव गुबैखौबो फोननानैहायो होनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला नैथि सान मानसिनि बैसागु फैयो बै सानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि थि लगायखांनायनि उनाव न'नि गिदिर जेरै बिमा बिफा आबै आबौ आदा बाजैमोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बेनि उनाव बिसोरनो बो होयो जोङो बै सानखालि न'खरनिल' नङा न'खरनि अनगायैबो गामिनि ओ गिदिर गोलाव जानायफोरनिफ्रायबो जोङो बोर लानो थाङो आरो
बेनि उनाव ओ मानसिनि बैसागु थांखांनायनि उनाव जोंनाव थामथि साननिफ्राय जोङो गासैबो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लाफोरा बैसागु रंजानो ओंखारबोयो आरो बे रंजानायाव जोंनि ओनसोलाव जोङो बोराय बुरि फोरखौ गुबुन हानजा जानानै आरो सेंग्रा सिख्लाखौ गुबुन हानजा जानानै रंजानो थांनायखौ नुदों आरो नोंथां जोङो बहाय आइजोफोरखौ गाननाय होनोब्ला आइजोफोरा बिदन दख'ना गोमो गोजा ब्लाउस आर'नाइ फालि बायदि लायो आरो आरो हौवाफोरनोबो गामसा आरो आर'नाइ बायदि लानायखौ नुदों आरो
औ औ नोंथां औ जोंनि ओनसोलथिंबो बिदिनो नोंथां बैसागनि से दानखालि से थारिख खालि अखानायै माने बोसोर गोदानखालि जोंबो दुगैस्रां लोबस्रां इसिं आरो बाथौफोरखौ लिरस्रांजोबनानै जोङो आलारि बाथि सावगोरोना थां नों होननाय बायदिनो बेबायदिनो आलारि बाथि सावस्रांनानै जोङो गेदेरफोरखौ खुलुमो उन्दैफोरखौ मान होयो बोसोन होयो आरो बे सानखालि जोङो बोसोर गोदान सानखालि बोसोर गोदान जानाय जानाय सानखालि जोङो गोदै बुस्थु जायो होननानै माने फालियो आरोना नोंथां माने गोदै बुस्थु माने मो जाङै थादों आरो बे दिनखालि रावजोंबो नांजलाय खमलाय खालामनो नाङा बेबायदि होननानै जोङो फालियो आरोना नोंथां बयबो आरो गोजाम बोसोराव जाहाथे थांनाय नांज्लाय खमलाय जानाय बेफोरखौ जोङो खेमा होलायनो थाखाय जोङो खुलुमलायो आरो बयबो ज' ज'यै थानानै सावरायलायो आरोना नोंथां बेबायदिनो बेलासि समाव जाखांनायनि उनाव जोङो गामियाव ज' ज' थांनानै सेंग्रा सिख्ला बिदिनो ज' ज' जानानै नों होननाय बायदिनो जोङो ओंखारनानै बयनिबो न'खर न'खर खुलुमस्रांनानै आरो रंजायो आरो मोसायो आरोना नोंथां ओ खाम सिफुं बिदिनो जथा लानानै औ आरोबाव औ
फोरमायलाय नोंथाङा
औ आरोबाव जोङो दानि दानि मुगायाव माने गावबागाव गामि ओनसोलाव माने बैसागु फांसन मोनसे खालामनानै जेरै लांदां बैसागु बेफोरबायदि खालामनानै फालिनाय नुसै आरो आरोना नोंथां
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेफोरबादि गामि गामि लांदां बैसागु एबा बैसागु फांसन खालामनानै फालिनाय जागोना जाया
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो जोङो बे फालिनायखौ जोङो बैसागुनि जा जोबथि स्नि थि सान बै सानखालि जोङो फालिनायखौ नुदों आरो गिबियावनो जोङो मोसानानै जा मोननाय माइरं बा फैसा बेजों जोङो गासैबो गामिनि ज' जानानै बोथिसे ओंखाम जाज्लायो बेनि उनाव जोङो बेनि जानायनि सिगांनो जों आरो गामियाव गामिनि गोजोननि थाखाय बा संसारनि गोजोननि थाखाय जोङो आर'ज बा आलारि बाथि लगायनायखौबो नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जोङो खायसे आयदाफोर जेरैबायदि खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय गेलेनाय बायदिफोरखौबो लानाय जायो आरो जाहाथे गामिनि गथ'फोरा सोलोंथाइनि फारसे जौगानाय बायदि बेनि उनाव जेब्ला मोना बिलि सम फैयो अब्ला जोङो खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो रंजाफैनायखौबो नुदों बेनि उनाव जोङो बेबायदियैनो बैसागुखौ बिदाय होयो आरो
औ औ औ दानि मुगायावदि न'खर न'खर हाबोबोला माने जौ लोंनाय बायदिना बेफोरबायदिया बांद्राय जानायनि थाखाय मानि गामि गामि फांसन खालामनानै बेफोरखौ फालिनाय नुसैयो आरो ना नोंथां मानि गामियावनो ज' ओंखारनानै मोनसे फोरबो जेनेबा लांदां बैसागु बिदि खालामनानै फुंनि समाव जोङो बयबो ओंखारलायनानै खुलुमस्रांलायनानै जोङो बिदिनो बायदि बायदि गेलेमु बादायलायनानै बिदिनो बेनि उनाव मोनायाव जोङो रंजानाय बाजानायखौ नु सै आरोना नोंथां ना माने फांसन खालामनानै औ औ
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियाव दोन थनोसै नामा
औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ औ दे